औ नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां?
अ खोनालाय मोनदों नोंथां
अ नोंथाङालाय दा माथो खालामदों नोंथां?
नोंथां माने आङो न'निफ्राय बारहायाव फैनायसो जादों हेलौ नोंथां खोनादों?
ओ खोनादों औ औ खोनादों
औ माने आङो दायो दायो बाहेरायावसो फैदोंलै नोंथा ओय माने दिनै एसे अखा हानायखाय कारेन्टखौनो हगारना हरलायबायलै माने ओंखायनो दसे बाहहेरायाव जना दं फैयो नेट नांनाय जायगायाव नोंथाङालाय मा खालामदों?
अ आंबो नै नोंथां ओंखाम जानानै एसे लामाथिं थाबायस्रांदोंमोन ना दसे
आतसा माने ओंखाम जाबाय?
ओं जाबाय आं नोंथां जानायालाय माबा ओंख्रि मोनदों नोंथांनालाय मामोन ओंख्रिया?
आंना आंना दिनै माबासोमोन बिथां ओ अमाजों माबासोमोन अमाजों मा होनो बयो अमाजों जोगोनारसोमोन नोंथां। नोंथांनालाय?
ओ आंना दिनै न'आवबो आलासि फैदों नालाय माबा मा होनोमोनलाय नारजिजों अमा बेदरसो संदोंमोन जोंना नोंथां।
आदसा आदसा आदसा नंगौ नोंथां।
नोंथाङा ओमफ्राय दा फ्रियानो ना नोंथां?
ओइ फ्रियालाय फ्रि नोंथां
ओ माने आङो फ्रिबा माने मोनसे टपिक लाना फैदों माने ना नोंथां खोनादों नोंथां?
औ नोंथां रायज्लायनो हागोन औ नोंथां
ओ माने सोंथ' आरो ना नोंथाङा फ्रिबालाय आं फोरमाय हागोन आं
औ जों बिथां फोरमायाथ' फोरमाय जों बिदि सोंलायलायबासो मिथिलायखागोन नालाय रायलायलायबासो बुजिलायखागोन खोथाफोरखौ
औ टपिकनि नामानो जाहैबाय माने दैबाना आरोना नोंथां दैबानाया मानो थाखाय जायो एबा माने दैबाना फैबा नाथाय जोंना द खहा जायो बबाव बबाव थांनो जोंना उसुबिदा जायो बे बेनि बार रायनोानदोंमोनान ना आं नोंथां थां
आदसा नोंथां रायजलायनो हागोन फ्रियालाय फ्रि जों बिदिनो रायजायलायबासो मिथिलायखागोन आरो
औ माने माने आं दैबानाया मानि थाखाय जायो बेनिफ्राय आं सुरु खालामसै आरोना नोंथां
अ दे नोंथां सोरुर खामजेनदो
ओ माने दैबानाया मानि थाखाय जायो होनबाथाय जेब्ला समाव माने अखाया जुब-जुब हाबाय थायो एबा सानसे साननै एबा सप्तासेफोर हाबाय थागोन जोंनिथिं गामि एरियायाव हायाबा हाजो जायगाथिं हानानै जुब-जुब हाबाय थाबाथाय जोंना ओरैजाय दैमा दैमाया देरबोयो एबा दैबाना जायो मानोना नोंथां बिदिनो दैबाना जानाय सम समावहाय माने गोबां न'खराबो न'खरफोरानो थां माने दैजोंहाय बुखारलांजायो दैमा सेरनि न'फोराहाय एबा दंफां गुगालाङो अब्लाा सोरनाबा लामाफोरा लामाफ्रा गुगायो सोरनाबा अ' बबेबा गामिना बिदिनो दलंफोरा बायो। बिदिनो दैमा खाथिफोराव थानानै दैमा खाथिफोराव। आबाद मावग्राफोरना जोबोद खहा जायो माने दै बाना फैनानै दै अभार बुरजाबाथाय माने बिदिनो फैनानै माने आबाद मावग्राफोरना माने बिराद खहा माने सोरनाबा माइ गायनो मोना सोरनाबा बिदिनो माब-माबि। खेथि बारि मावनो हाया बे दैनि थाखाय माने दैबानाया थ' माने माने बिदिनो फार्मारफोरखौहाय माने फार्मार मानसिफोरखौ माने बिराद माने खहा खालामहोयो माने बिसोरो दै बानाया माने ना। बिराद खहा जायो माने आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनोबो गुबुन जायगायावहाय टाउन एरियाफोराव थांनोबो दैबाना जाबा हाथाय अबेबा नाला फिसा-फिसौ थानाय फोराव बेबो बेनि थाखायनो जोङो बारबो हाया। आरो जायगाफोराबो बिराद लेथ्रा जायो हाजो जायगानि ओमफाय दै फैनाय नालाय हाजोजों ओमफाय दै फैनाय फैनाया माने जोबोद लेथ्रा जाबोयो आरो होजोंनिफाय दंफां मुरा बिदिनो माबा-माबि लेथ्राफोर फैगोन अबावबा खनाफोराव जमा थाना होगोन। बिदिनो जिब-जुनार फोराबो थैलाबायना फैयो सोरनाबा अमा गोजाव लाङोनो सोरनाबा बोरमा गोजाव लाङो बिदि बिराद खोनानो मोनो माने आरोना बिदि दैबाना जाबाथाय नोंथां। माने ओम। माने बे दैबानाया माने बिराद खहा खालामलाङो आरो अबेबा अबेबाथ' मानसिफोराबो माने गोजाव गोजावलाङो माने मिथियै समावहाय माने बिदिनो सोरबाफोर दैमा सेराव थानानै दैमा देरफुनाय समावहाय दैमा सेराव थानानै सोरबा-सोरबा नायबाय थानायावहाय बिदिनो सेरावहाय गुगा लांनानै बेहायनो बिराद मानसिफ्राबो माने बिराद थैयो आरो ना बिदिजोंनो माने बिराद माबा माबि जाहैयो माने बिराद खहाबो खालामो जोङो आबाद मावनो हाया फलब फैयो फलब फैनानै फलगा फबलांजोबो सोरनाबा आबाद गायखां थानाय एबा माइ गायखानायखायानो दैबाना देरब्रब देरब्रबना होननानै माने बिराद खहा खालामो मानोना माइ गायखानाय बुस्थुखौनो माने माने माइ गायखानाय बुस्थुखौ माने बिराद खहा खालामलाङै माने सोरनाबा फबनानै फबना माने फलबानो फबजोबो माने माखासेयाथ' ना। आरो माथावरिजों माथावरिजों थाबायग्रा। फोराबो दैमा सेराव थाग्राफोर बिराद खस्थ' जायो माने बिसोरो। ना मोजाङै उन्दुनो मोन ना मोजाङै संनाया खावनानै जानोनो हायो दैमा सेर सेराव थाग्राफोराहाय। बिराद माने बे दैबानाया होननो थाङोबा माने जोंखौ बिराद माने खहा खालामहोयो माने बे दैबानायाहाय। मोजाङै उन्दुनो मोना मोजाङै थानो मोना। आरो मोजाङै जानो लोंनो मोना बिसोरो। ओरै थांलाय ओरै थांलायनो दिन थांनांगौ जाहैयो बिसोरना माने दैमा सेर सेराव थाग्राफोरा। आरो बिथाङा आंनोथ' उम बिथाङा आंना माने होननो गोनाङाथ' माने बिसिनोसैमोन आरोना बिथाङा आंनि फोरमायनो गोनाङाथ'। बिथाङाबो एसे एनै बुजिनाय दंबा बिथांनिफ्रायबो एसे खोनासंनो माने एसे माने माबा थादों आरोना बिथां बिथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा बिनि बारैनो बिथांनि ओं। मिथिनाय मानिखौ माने।
ओ बिथां मोनथिनायाथ' बिथाङानो बिराद गुरै रावजोंनो बुजिनाय रावजोंनो गोलाव बुंबोबाय। आरो बो जोंना खोताफोराथ' जोबनो थाङा जोङो रायलायबानो ओंखारलांबाय थायो नाथाय।
औ।
बेफोरनि बारै बुंनो सानदों आरोना बिथां जोंना बिदिनो दंफां लायफांफोरा गुगाना फैयो। आरो बे दंफां लायफां गुगानायावनो जोंना बे बुहुमाबो जोंना गाज्रि जाबोयो हां लानायफोराव खस्थ' जाबोयो बे दंफां लाय फाङानो गैला नालाय जों बोरैथो हां लानो मानो आरो। आरो आरो मोनसे दंबावो जोंना जेनेबा जोंना बरफफोरा बरफ जायगायावहाय जोंना बर'फोरा आवलिबोबा। थ' बर'बाथ' दैसो जाबोखायो नालाय बिफोरजोंबो जोंना दैबाना नाला जेरै नाला फिसा फिसौफोरा दैबाना जाबा। गिदिर जाबोयो बे नालायानो गुगालाङै गुगालाङै बेफोरजोंनो जोंना बेराद खहा जायो जेनेबा बिथाङा जेरै होनखाबाय जोंना बिदिनो खेथि नायावहाय फलबफोरजों खोबजा जोबो दा दा समथ' आरो माय गायनायनि समबाव अखा हानायनि समबाव बे अखा अखाया जोब जाब हाबाय थाबा आरो बे गरमाबोथ' गरम जाखायो बिजों लोगोसे जोंना बर'फोराबो ओंखायनो गरमनि थाखायनो आवलिलांबोगासिनो। आवलि आवलिनो जोंना दैबानाफोराबो गिदिर गिदिर जालांबाय थायो बेफोर दैबानाजोंनो जोंना बेराद खहा जायो माने जोंना इदिनो जेरै बिथाङा बुंबाय दं फां लायफांफोरा थांफाजोबो न'फोरा थांफाजोबो। आरो बिजोंनो लोगोसे मानसिफोराबो सोरबा सोरबा मोनथिस' हायैयाव नायहैनायावनो सोरबा सोरबा गोलैलांनानै बिदिनो थैलांनाय जायो आरो इदिनो गोबां खहा जालाङो माने जोंना बुंनो थाङोब्ला ओंखायनो ओमफ्राय बि बिफोराव खोनादोंदा बिथां।
औ खोनादों।
बेफोरखौहाय जेनेबा जोङो बेखायनो जेनेबा दैमा जायगायावथ' जोंना गिदिरसिन जायो नालाय दै लोमबाथ'। ओंखायनो जों मोन-मोनथिलायनानै माने बे जायगानिफ्राय गोजानाव थानांगौ जों गोजानाव गोजानाव थाबा जों रैखाथि खौ मोनहैयो माने आरो ओंखायनो जों मायफोर गायबाबो बे दैमा खाथिफोराव गायनो नाङा। माबा माथावरिनि दैयाथ' आरो बाला फैफाजोबो नालाय फलमफोर बेजोंनो जोंना माइफोराबो खोबसिन जानानै जोंना बिराद खहा जायो जोंना मानोना बे माइजोंनो जोङो। उनावहाय बा गावनि उदैखौ सुफुङो नालाय बे बेफोरजोंसो हबसो जों थांना थानो हागोन नंगौना नङा बिथां
औ नंगौ।
नंगौना बिथां ओंखायनो जों बे फोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानांगौ आरो बेजों लोगोसे जोंनोहाय। बिदिनो दैमा दैमा
औ नंगौ
आरो दैमा गिदिर गिदिर बाना जाबोबाथ' जोंना न' स' उरायजोबो। जोंना अखा जाब जाब हाबा थाबाथ' अखा जाब जाब हाबाथ'बाथ' खारेन्टआनो जोंना गारि जाहैयो खारैनानै माने
औ
ओमफ्रायहाय बे कारेन्ट थांबा जोंना बिराद माने बिदिनो। ओंखाम ओंख्रि संनोबो खस्थ' जायो। मानोना दानाथ' कारेन्ट गोजासै दानि जुगाथ' कारेन्टनि थाखायसो। बेफोरजोंसो जोंना ओंखाम ओंख्रिफोरा मोनसे दै गैयाबा ओंखायनो बेफोरनिसोनो माने बिथां आं फोरमायनो साननाया जोंना मा मानोना दायो जोंना समाबो जानो हमबोगासिनो
उ
उ बिथां
माने बिथाङाबो। बिराद मोजां फोरमायहरबाया बिथां। गुरै रावजोंनो माने फोरमायहरबाय बिथांनिसिम बिथांनिसिम आंबो फोरमायहरबाय बिथाङा आंनिसिमबो मोजां जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा फोरमायहरबाय माने बेफोर दै बानानि बारै माबोरै आइसा गग्लिनानै माने बरफ फ्राय गलिनानै दैबाना जाबोयो आरो बर'फाथ' दैखा नालाय बेथ' ओरैनो गथा जानानैसो थायो नालाय। बेथ' आवगलिबाथ' दै जाखागोनखा नालाय बेफोरनि बारै खोन बथारबाय माने बेफोर बदि मिथिनो हमबाय। माने ना मिथिहोनाय दाय जों मान माबोरै दै बाना जायो आं एसे नों बिनिफ्राय एसे आंबो मिथिहरबाय आरो आंनिफ्रायबो एसे एनै मिथिबाय जानो हागौनाा बिथां
ओं मिथिबाय बिथां जों मिथिलायनायाथ'
होमबा दे बिथां जोंना समाबो जानो हमबाय जाबाय ओंखायनो गोजोननाय थाबाय दे बिथांनिसिम
दे होमबालाय आं गोजोननाय थाबाय औ